औ खोनादोंना नोंथां? अ दहायो नेटवरकनि एसे प्रब्लेम जादोंमोन नालाय
औ औ दा मोजां खोनाबाय ना?
उम आंबो खोनाबाय खोनानाया दहाय जेबो
मानि सायाव सावरायनो होनदों?
जोङो दिनै जानाय लोंनायनि सायावनो सावरायनोसै नामा
जायो नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायग्रोदो ओ न'फोरावहाय मा मा मा मा मा बुस्थुखौ जानाय जायो बेसेबां ओ हेलदि हेलदि फुडस फोरखौ जायो जांक्स फुद जायो ना जाया ना मोजाङै मोजां जाग्रा लोंग्राफोर जायो खिथादो इसे फोरमायदो ब्रेकफास्टआव मा जायो लान्चआव मा जायो डिनाराव मा जायो जे फोरमायदो नोंथाङा अब्ला
औ नोंथां फोरमायगोन आङो माबानिफ्रायनो जागायजेननोसै ब्रेकफास्टनिफ्राय लानानै दिनारसिम ब्रकास ब्रेकफास्टाव जानाय जायो जोंहा ओ बिदिनो दउदै रुनाय मेगिफोर बेफोरखौ जायो आरो ब्रेकफास्टाव ओमफ्राय बिदिनो एखमबा सापाथि ओमफ्राय ओंख्रि ओमफ्राय एखमबा बिदिनो ओ करियान नुदोल्स बेफोरखौ जानाय जायो ब्रेकफास्टाव
उम
ओमफ्राय एखमबा हेलदि जायो बांसिनानो हेलदिखौ जायो ओमफ्राय एखमबा आनहेल्दि जायो आरोखि ओमफ्राय लान्साव लान्सआव बांसिन जोङो टुवेल्भ अ क्लक टुयेल्भ थार्टि बेफोराव जायो आरोखि ओमफ्राय ओ लान्स लान्सवहाय जोङो जायो
एसे डिस्टार्ब जाबायना नोंथां।
औ देखनादों।
गारिफोराबो थांलाय फैलायना न'आ लामा खाथि जाहैबाय नालाय ओंखायनो एसे दिडिस्टार्ब जायो खोनानाया खोनादोंना?
खोनादों मोजां खोनादों।
आं खोन्थानोसै लान्सनिफ्राय जोंना जानाया बिदिनो टुयेल्भ थार्टि बा टुयेल्भ कुकाव जानाय जायो नालाय ओमफफ्राय बिदिनो लान्सआव बांसिनहाय ओंख्रिफोरखौ जानाय जायो बर'नि ओंख्रिखौ आरोखि
उम
बर'नि ओंख्रि जेरै खुमब्रा दाउ बेथ' खमन खमन ओंख्रिफोरखौनो जायो खुमब्रा दाउ जोगोनार सयाबिन ओमफाय बिदिनो सबायजों दाउजों ओमफ्राय अनलाजों दाउजों ओमफ्रायो उम अमा नारजि ओमफ्राय अमाजों मैथाजों ओमफ्रायो ओंखामाथ' थाबाय थाखायो जेरैबाबो जोंनियाहाय ओंखामा ओंखामा बिदिनो माबाखौ जायो जोंहा जोसा ओमफ्राय बिदिनो रनजित बेफोरखौ जायो ओमफफ्राय बिदिनो जादु ना मा होनो ओमफ्राय ओंखामाबोथ' ओ गोबां थायोना गोबां जातनि थायो ओमफ्रायो बेफोर ओमफाय ओंख्रियाढं दालिबो दङ ज नर्मेल देस फावहाय बिदिनो बांसिनानो एखमबा एखमबा दालिखौ जानाय जायो आरो दालि जहल आलु फाजा दिंखिया फाजा बेफोरखौ जानाय जायो आरोखि औ नोंथां ओफ्रायो दानिया इभिनिंआवहाय बेलासियावहाय आरोखि बेलासियाव दखानाव थाङो आङो दखानाव थांनानै बिदिनो खाथियावनो दखान दं नालाय साहा दखान बिदिनो मेथाइ दखान ओमफ्राय मैगं थाइगं फानलाग्रा मोनसे दखान दङ नालाय ओमफ्राय बेवहाय इभिनिंआवहाय बेयाव बेरायथाव थाव थांनानै बिदिनो जांक फुदसखौ एसे जाहैनाय जायो आरोखि बिदिनो चावमिन चिकेन चावमिन बा मम' चिकोन ललिपप चिकोन पक'रा ओमफाय ओ आङो नर्मेल पकराखौबो जायो आलु चप बेफोरखौ जाहैनाय जायो आरोखि बिदिनो बेलासियाव बेरायथाव थाव थांनानै बेफोरखौ जाहोयो ओमफ्राय बिदिनो चिप्सखौथ' सानफ्रामबो जाबाय थायो चिप्स प्लेसफोर खुरखुरे मिमि मिमियाथ' आंनि फेभरेट मिमि नङाबा थांनानै थानो हाया बायदि जायो आरो खि एखमब्ला चिप्सखौबो जाजोबो गासिबो ओमफ्राय दानिया आं खिथानोासै दिडिनाराव मा मा जायो डिनारावबो बिदिनो जायो। मोनानि जानायावहाय ओ ओंखामखौनो जायो मोनायाव बो ओंखामखौ बिदिनो ओ दिनारावहाय एसे खम जानोसै आरो एसे हालखा बेबायदि जानोसै आरोखि बांद्राय हेभि जाला मानो उन्दुनांगौ जाबाय नालाय उन्दुनांगौ टाइम जानोसैखाय आरो बेलासियावबो बिदिनो स्नेक्स जाहैबाय नालाय मा होनो दखानफोराव थांनानै ओंखायनो दिडनारावहाय एसे खम जानोसै आरो दिडिनाराव बिदिनो जानोसै ओंखामाथ' थाखाबाय ओंखामाथ' थाबाय था खाबाय ओमफ्राय ओंख्रिफोरा बेबायदिनो दालि जहल स-सबाय बिमा फाजाफोर ओमफ्राय बिदिनो एखम्बाहाय आलु बाथोन ओमफ्राय बानलु बाथोनल' जानोसै एखमबा ओमफ्रायो ओ फाथोफोरल' फाजा बा बिदिनो बिजौ बिला फाजा जोगोनार बिजौ फाजा ओमफ्राय ओ फोरला फोरला बिजौ फाजा ओमफ्राय एखमबा जिंखा ना गोरान फोर ओमफाय फोर लाना गोरानफोर ओमफ्राय बिदिनो एखमबाबो दाउफोर दाउजों संनानै जायो आरोखि जिंखा बा फोरलाफोरखौ हाय बेफोर बेफोरनो आंना जानाया बिदिनो नोंथांनिखौ एसे फोरमायना होदो दानिया
औ आंबो जागायनोसै होमबालाय सिगांनिफ्रायनो जेरै मरनिं थाबाय जोंना ब्रेकफास्ट खालामनांगौ जाबाय मरनिंआव हबा बिदिनो मोजां मोजां जिनिस जानाय जायो आरो न'आवहाय जेरैहाय
ओ मा होनो गाइखेराथ' थाखायो जोंना माबा मा होनो आवग्रिनाय। गाइखेर थाबाय बेनिफ्राय माबा ओ अट्स दं मोनसे ब्रेकफास्ट खालामग्रा गाइखेरजों लगायनानै जायो बेवहाय मानि माखासे द्राइ फ्रुइटच फोर मोनफायो आरो ल जमा लगानाय जेरैहाय ओ किसमिस थायो ओमफ्रायो माबा थायो मा होनो ओ जेरैहाय ओ खाजु बादाम ओमफ्राय आलमन्ड। माबा आख्रस बिसोर थाजोबो आरो बेहाय ज'नो लगायखानाय बेसेनाबो माबा लायो आरो जोंना बे अरिजिनायया मोनसेयाव फाइभ हान्द्रेद गाहाम लायो ओमफ्राय प्लानबो दङ मानिे जेबो गैयै जेबो हो-होफादेरै ओरैनो अटस गोजा आरो बेखौ दै गुदुंजों नङाबा गाइखेरजों लगायनानै जानांगौ ओमफ्राय नों ड्राय फ्रुइटसफोर होफाबा जायो ओमफ्राय नों हानि होनांगौ जायो बेरे मोदै होफाबाबा बाब जानो गोथाव जायो आरो बेखौ जायो जोंना माबायाव ब्रेक फास्टावहाय। ओमफ्रायो माबायावहाय जोंना उम
लान्च
लान्च लान्चआवहाय थाबाय जोंना माबा दालि थाबाय। ओमफ्राय माखासे बयल माबा दावदै रुनाय थाबाय। बिदिनो बै मा होनो सबाय बिमाखौ रुनाय जायो दिंखियाखौ रुनाय जायो दा बाय दा थ' नै दैज्लां बोथोर ना दिंखियाखौ मोनो। बेखौ जायो आरो रुनायखौ ओमफ्रायो माबा मा होनो भिन्दि रुनाय। आमफ्रायो बिदिनो माखासे फ्राय थादेरबावबाय फान्थाव फ्राय ओमफ्रायो आरो अमलेटबो बानायदेरबावो आरो बेखौ जायो फुरा हेलदि ओमफ्रायो मा होनो जांक्स फुदखौथ' जानाय जायो जोंहाबो एसे बिदिनो माबाफोरखौ जायो। मम'खौ जायो ओमफ्राय आलु सप जायो चिकेन ललि- पब बिसोरखौ जाला जोबनाय जाथारो एकदम जानायालाय माबायावहाय ओ सब्थायावहाय खेबसे जानाय जायो। जानो लुुबैयो नालाय थानो हाया नालाय बिदिनो गोदै बुस्थुखौ जानांगौ जायो। मारै जानो लुबैयो केकफोरखौ। एकदम गोदै गोदै मिस्टिफोर बे कल्ड ड्रिंक्सफोर गोदै गोदै। जेरैहाय माबा मा होनो स्मुथफोर कल्डड्रिंक्सा स्प्राइटफोर आमफ्रायो माबा मनसथार बै ड्रिंकआ बे। आमफ्रायो बै रेडबुल ना मा होनो बेबो बे- बिसोरखौबो मोजां मोनो आरो लोंनो थानो हायाव लोंनाय जायो माबा मा होनो मा सानफ्रामबो वार्क आउट खालामनाय जायो नालाय जोंहा मानि ओंखायनो दडाइटआ फल' खालामनांगौ जायो स्ट्रिकनो एकदम जांक्सफोरखौ एकदम एभर्ड खालामथारनांगौ आरो मोनजाया। बेनो आरो ओमफ्राय जोंना डिनारावहाय माबा मा होनो थाबावबाय चिकेन बयल थाबाय। मानि मोदोम गोजा बेखौ बयल खालामबाय एक्सट्रा। ओमफ्रायो आलुफोर होबा देरबावबाय आलु बाथोनखौ सि माने खालामबाय। आलु बयलखौहाय पियास होनानै थाव एसे होनानै लगायबाय आरो। आमफ्रायो दालि थाबाय दालियाथ' थाखाय दालियाबो प्रटिन मोनो नालाय। दालि थाबाय ओमफ्राय ओंखामखौबो जाबाय ओमफ्राय रुटिया आरो जाफाबावनाय जायो आरो। ओमफ्रायो बिनिफ्राय बेनोसै आरो जोंना मामाया दिनारा ओमफ्राय जाखांनानै जों गाइखेर लोंबावो गाइखेर लोङो ओमफ्राय थालिर थालिर जायो ओमफ्रायो आरोबाव दङ मा होनो माखासे फ्रुइट्सफोर जाबावनाय जायो आरोखि जाखांनायनि उनाव ओमफ्राय सोरबा सोरबा माबा
माबा जाला बायो मा होनो बेखौ
ओ जाखांनानै जा आइसक्रिम जायो आरो ओंखाम जाखांनायनि उनाव। बेनोसै।
औ गोदैबो जायो आरोना नोंथांमोनहा?
औ ओंखाम ओंखाम जाखांनानै बेफोरखौ जानाय जायो। जोंना माबा मा होनो आइ आफामोनहा जायो आरो बेखौ जों आंथ' जानाय जाया बांद्राय गोदैखौनो जानाय जाया आङो
हजम जानायनि नङा होमबा
औ हजम जानायनि मानि ओंखाम जाखांबा बिसोरो बिदि बेखौ जानो मोजां मोनो नो ओंखाम जाखांनायनि उनाव आइसक्रिमाथ' था दोनफैखायो नालाय फ्रिजाव दोननो सोनानै दोनफैयो
औ
ओंखाम जाखांबा जाग्रा मानानि
जोंनाथ' आइसक्रिमखौ जानाय जाया जानाया ओमफ्रायायो सानसुआवहाय एखमबा ओंखाम जाख बि संनायनि उनावहाय बिदिनो फिथाइ सामथायाइफोरखौ जानाय जायो आरो ओ जेन'बा जेरै आंगुरफोर ओमफ्राय आफेलफोर थाइ थाइजौ थाइजौ बोथोराव थाइजौ ओमफ्राय खान्थाल खान्थालखौबो जानाय जायो ओंखाम जाखांग्रोना जानो हाया खान्थालखौथ' मानि खान्थालखौ बिदिनो ओंखाम जाखांनानै बिदिनो दसे थानानै बे बेलासिनि एखम्बा जों ज जे दखानाव मेथायाइफोर जानो थाङोना बे टाइमाव जानाय जायो खान्थालखौबो
नोंथां जोंना टाइमा जाबायमोन नामा बिदिब्ला
दोनथ'लायसै बिदिब्ला दे होमबा उनाव रायलायफिनसै
दे
होद मानो ओमफफ्राय दानो